औ खोनाबाय
खोनादों ना नोंथां
औ खोनाबाय
ओ आङो हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नाव सम दङ ना ओ जोंनि ओ बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रानि सायाव बा दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ आं ससे फोरमायना होनोसै ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव ओ आङो फोरमायनोसै हबाना ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय ओ बर' आइजोफोरा ओ ओ बर' आइजोफोरा गावसोरानो माने जोंहानो जों ओ दख'ना दानो दख'ना गामसा दानो रोङो आरो ओ आइजोफोरा गाननाय बर' आइजोफोरा गाननाय ओ जिफोरा जाबाय दख'ना ओ दख'नाखौ ओ बर' आइजोफ्रानो दायो आरो ओ आर'नाइ आर'नाइ फास्रा जोमो बर' आइजोफोरा आरो आ ओ बर' ओ हौवाफोरा गामसा गानो गामसा गानो आरो ओ बर' हिनजावफोरा एरनाय आगर एरनाय आगरनि सायाव नोंथाङा मा मा आगर एरो बेनि सायाव फोरमायना
ओ हागोन नोंथां औ हेल'
औ औ खोनादों खोनादों ओ खोनादों खोनादों नोंथाङा फोरमायना होदो दे बर' आइजोफोरा एरनाय आगरनि सायाव
ओ बर' आइजोफोरनि एरनाय आगर होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानाय आगर आखाइ एरनायाव जोबोरैनो आखा फाखा बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरनि एरनाय आगरफोरनि मुंफोरानो जा बाय ओ हाजो आगर दावराय मोख्रेब थाइगिर बिबार फारौ मेगन दिंखिया आगर आ बेबायदिनो गोबांथार जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ एरग्रा माखासे आगरफोर दङ बेनि गेजेरावनो जोंहा आ खामरेंगा आगरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो आगर गुबै जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बेफोर आगरफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ एरबोदों आरो जि दानायाव जोंहा जोबोरैनो आखा फाखा नाथाय आथिखाल समाव जोङो आइजोफोरनि अनगायै हौवाफोरखौबो जोङो ओ जि दानाय आगर एरनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो जोङो जाय आइजोआ जि दानो रोङा एबा आगर एरनो रोङा बै आइजोखौ जोङो हाबा हुखा रोङै आइजो होननानै गोदो गोदाय बुंबोयोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय बांसिन जोङो ओ आइजोफोरखौ एसे खम बिबांनि जों जि दानायखौ नुनो मोनसै नाथाय गामि ओनसोलाव दा सिमबो जोङो जि दानायखौ नुयो ओ गोदो गोदाय जोङो ओ साल गान्दै बा सा ओ थार्डजों जों जिखौ दानाय जायोमोन ओ नाथाय आथिखालावहाय सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगो से जोङो माखासे बिगियानारि आदब जेरै मेसिनफोरजों जों जि दानायखौ नुनो मोननाय जासै ओ मेसिनफोरजों जाय दायोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो दाखाङो नाथाय जोङो ओ गान्दै एबा थादजों जों जुदि जि दायोब्ला एसे गोबाव सम लायो बेखायनो जोङो आथिखालाव मेसिनजों ओ जि दानायखौ जों नुनो मोनसै बिनि अनगायै बो जोंहा माखासे
आ गोबांथार आथिखालाव गुबुन गुबुन ओ आदबनि माखासे आगरफोर एरनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय जों आं ओ एसे सिगाङाव फोरमायलांनाय आगरफोरनि दोरोङारि आगरफोरनि अनगायै जोंनि बर'फ्रा दानि गोदान गोदान माखासे नुथायफोरखौ लानानै गोबांथार आगर एरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै बेबायदिनो जोङो माखासे ओ जि जिफोर जों दानाय नुनो मोनबावो जेरै गोदो गोदायहाय जोङो खान्थाल मादानि जि दाननाय जायोमोन। आरो लोग गोसे जोंहा इन्दि इन्दि खुन्दुंनि जि दानाय जायोमोन इन्दि खुन्दुंखौ जोङो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै बै एम्फौआ थोबनाय फिथोबनिफ्राय जोङो आ इन्दि खुन्दुंखौ जोहो दिरुननाय जायोमोन। आ बेखौ जोङो आथिखालाव बेनि बेसेनखौ जों गोबांथार ओ भारा होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो जेरै जोमग्रा गांसेयावनो जोङो ब्रै रोजा गा हाम लायो नाथाय इन्दि खुन्दुंनि
औ
ओ खुन्दुङा ओ बान मोनसेयाव गासै दुइ हाजार बा नैरोजासोल' लायो नाथाय बे खुन्दुंनिफ्राय जोङो जिखौ बानायनानै दानानै फानोब्ला बेनि बेसेना नै गुन बारा जों बेखौ नुनो मोनो बेबायदिनो इन्दि खुन्दुंखौ लुनो थाखाय जोंहा थावख्रिनि गोनांथि जायो आ थावख्रिजों गोदो गोदायनि आइजोफोरा इन्दि खुन्दुंखौ आ
खुन्दुं थुननाय जायोमोन बेबायाददिनो जोङो बर'फोरनि माखासे दानाय लु नाय बेफोरनि सोमोन्दै जों फोरमायनो हायो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि गाननाय जोमनायखौ बांसिन फोथांनानै लाखिबोदों ओ जोंनि गाननाय जोमनाया जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला दख'नाया मोननै बाहागोनि दङ बेनो जाबाय अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना बे अग्रं दख'नाखौ गोदोनि माखासे ओ बाक्सा जिल्ला बा ओरै गवालपारा जिल्लानि माखा माखासे सानजारि आइजोफ्रा बेखौ गानोमोन आरो बे अग्रं दख'नाखौहाय आ खामानि दामानि मावनाय दांनाय आरो माइ गायनाय न'आव थानाय बेफोराव जोङो अग्रं दख'नाखौ गाननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लांगा दख'ना बेखौहाय दोरोङारि माखासे फेस्टिभेल हाबा हुखा जानाय आ बैफोरावहाय जोङो बाहायनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे दख'ना दंबावो जाय दख'नाखौ जों हाबायाव बाहायो। बे दख'नायानो जाबाय दख'ना थावसि बे दख' नाया एसे गोजा बेखौ आथिखालाव जोङो बांद्राय नुबावनो थांलिया नाथाय गोदो गोदाय आ दख'ना थावसि गाननानैसो जों हाबा जानायखौ नुनो मोन्नाय जायोमोन बैफोर दख'नाफो फोरावनो गुबुन गुबुन माखासे आगरफोर खौबो जोङो एरनाय नुनो मोनो जायखौ दहाय आं बुंलांदों ओ
दावराय मोख्रे फारौ मेगन दिंखिया आगर हाजो आगर बैफोर आगरफोरखौ एरनानै। जोङो दख'नाफोरखौ बा गानग्रा जोमग्रा फोरखौ दानाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा हौवाफोरनि गानग्रा हिसाबै जोंहा मोननो हायो गामसा गामसायानो जोंनि बर' हारिनि हौवाफोर गानग्रा मोनसे दोरोङारि गानजोम जाय गामसाखौ जोङो ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि आ आखाइजोंनो दानानै दिरुनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे नेरसोन फालि दङ जायनिसोन फालिजों जोङो गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होयो।
औ।
आरो सासे आं जा जाफुंसार सुबुं बेफोरखौहाय जोङो मान होनाय जायो बेखौ जोङो आर'नाइ होनो। बे आर'नाइखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो फालिबोदों आरो बिर जोहोलाव जोहोलावजो राजा महाराजाफोरनि समनिफ्रायनो बे आर'नाइफोरखौ बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि दिनावहाय जोंनि राजानि हिन्जावफ्रा फिसाया बा राजाया दावहा नांनो थांनोब्ला हर ससेयावनो आर'नाइखौ दानानै फिसायनो गानहो हरोमोन होननानै जोंहा गोबांथार माखासे बिजाबफोरावबो जों फरायनानै मोनो आरो आबै आबौनि खुगा सल'नि गेजेरजोंबो जोङो मिथिनानै मोननाय जायो दा आं नोंथांनियाव मोनसे मोन कुइसन खालामनो सानदों गोदोनि जि दानाय आरो आथिखालनि जि दानाय बेनि गेजेराव नोंथाङा मा फारागथि नुदों बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा।
औ आं सुंदै फोरमायनोसै
औ।
गोदो गोदाय गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा सि दानायाव गोबां आखा फाखा आखा फाखा थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेरै आगर एरनाय आगरनि बेलायाव होन फारौ मेगन नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि दाउथु दाउथु मेगन मुफुर आफा हाजो आगर बेफोरबायदि आगरफोरनि सायाव मोजाङै एरनो रोंखा राखा गासिबो रोंखा राखामोन आरो बांसिन सिख्लाफोरानो रोंखा राखा बेखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव खोब खम बिबांनि आगर एरनो रोंनाय जों बर' आइजोफोरखौ दा नुनो मोनसै आरो
औ नोंथां
जोंनि दानि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा जोंनि बैफोर आगरफोर बे आगरफोरखौ बांसिन आइजोफोरानो दानो रोंलिया बेखौ नुयो आरो। दानो रोङो खायफा खोब खम जाबाय आरो। दा बिनि सायाव आं बेखौ बुंनो सानो। जोंनि बर' आइजोफोरा बर' सिख्लाफोरा जोंनि बे आगरफोरखौ बा जोंनि दख'ना जोंनि द दख'ना गामसाफोरखौ आर'नाइफोरखौ सोलोंफिन दाफिननो सोलोंफिननांगौ खायफा खायफा रोङि गोबां दंसै बेफोरोफोर बिसोरो। सोलोंफिननानै जाहाथे जोंनि हारिमुखौ जोंनि बेफोरबायदि समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय मिथिंगानि फिथाइ सामथाइ बा बिफां लाइफां बेनि सा जायाव एरनाय आगरफोरखौ जाहाथे बावगोमालाङा। माब्लाबा समाव माने जोबनानै थाङा। बिनि थाखाय ओ गोबां सोलोंनांगौ होननानै आं सानो आरो। जाहाथे उननि समफोराव बयबो रोंजोबनाय बायदि मानोना दानि बर' सिख्लाफोरा गोबाङानो दानो रोंलिया होननानै आं सानो आरो। नोंथाङाबो बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनो गोसो दं नामा? आथिखालनि थासारिजों माबायदि दि आरो गोदोनि थासारिजों माबायदि
गोदोनि जि दानाय आरो आथिखालनि
फोरमायना होदो नोंथां औ खोनादों।
सालगान्दै आरो थारजों जों गोदोहाय जि दानाय नुनो मोनोमोन आरो जोंनि माखासे। जे दोरोङारि आगरफोरखौ एरनाय जों नुनो मोनोमोन जेरै फारौ मेगन दिंखिया आगर गोबांथार हाजो आगर बैफोर आगरफोरखौ जोङो गोदोनि दिनावहाय एरनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो माखासे गुबुन गुबुन ओ।
आगरफोरखौ जोङो एरनाय नुनो मोनसै न ओमफ्राय गोदोनि एरनाय आरो दानि। एरनाय आगर जोङो गोबांथार फारागथि नुयो नाथाय गोदोनि आगरफोरखौ जोङो साबसिनै गोरोबफ्लेनाय नुनो मोनो गोदोनि समाव गोबांथार बर' आइजो जोफोरा जि दानो रोंगौमोन नाथाय आथिखालनि बर' आइजोफोरखौ जोङो बांद्राय। जि दानो रोंनायफोरखौ नुबांनो थांलिया बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि जि दानाय